नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो सम दङ ना?
औ थायम दङ
औ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनाव मोनसे टपिकनि बागै सोंनो सानदों माने आथिखालाव माने आबहावाय दा माबोरै माने गुबुंले जालांनो हमदों बिनि बागै फोरमायनानै होनो खावलायनाय जाबाय
औ औ जागोन नोंथां
औ औ
जोंहा आबहावा होनोब्ला जोंहा आ गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गोदोनि समावबो जोबोद साखोन सिखोन सि साफफा मोन जोंहा दानि बेलायावहाय जोङो गोबां गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों औ औ जोंहा दानि बेलायावबो जा
हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ खोनानो मोनाखै आङो औ खोनाबाय नोंथां
औ औ जोंहा दानि जोंहा दानि बेलायावहाय गोबां गुबुंले जानायखौ जोंहा नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्राय दा सिमहालागै जोंहा गोबां सोलायनायखौ जोंहा नुनो मोनबोदों आरो उम जोंहा गोदोनि स समावहाय ओ आबहावाया जोबोद मोजांमोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा बं ग्रा हाजो हाला आरो ओ दैमा दैसाफ्रा गोबां साफा साफामोन आरो हाग्रा बंग्राफ्रावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गिदिर गिदिर दङमोन नङा होमबा? हु औ औ आरो ओ गोबां गोदोनि समावहाय जोंहा जों गोबां आदा मोजां ओ आबहावा आरो ओ बारहावाफ्राबो जोबां गोबां मोजां मोन दा जोङो गोदोनि आबहावाखौ मोजां होननानै ओ जों मोजां मोन आरो ओ जोंहा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय ओ दानि बायदि माने आ दानि बायदि ओ जेरै सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा आबहावाया गुबुंले जादों आरो बेयाव दानि गोदोनि समाव जोंहा माने सुबुं अजिमाया जोबोद खममोन जैरै होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा मानसि दोमसिफ्रा गोबां खममोन आरो बिफां लाइफांफोरखौ गोदोनि समाव जोंहा दानफायामोन हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायामोन आरो गोबां रोखोमनि ओ जेरै बायदि बायदि रोखोमनि न' बां लुनो थाखाय जों आ फां लाायफां दानफायामोन ओ जेरै ओ
औ
न बां नुनो जोङो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दाननो गोनां जायामोन गोदोनि समावहाय जोंहा मोजांबो मा गाज्रिबोमोन आरो माबाफ्रा आबहावाया ना औ जोङो गोदोनि समावहाय मोज बो आरो गाज्रि मोन आरो मानोना लेबा बुंब्ला जोंहा गोद दिनै समाव जोङो बेफोरबायदि आबहावाया माने ओ दानि बायदि गैयामोन आरो जेरै होननानै बुंङोब्ला जोङो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि मिसकल कलेज बायदि बायदि ओ लामा सामा न' बां लुनो थाखाय जोङो गोबां रोखोम बिफां लाइफां दानफायगासिनो दङ एबा फोजोबस्रांगासिनो दं आरो बेफोरनि थाखाय जोङो आबहावाखौ जोङो गोबां ओ गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेयैनो ओ जों औ जोंनो नांगौ जानाय बेखिनि स्कुल फरायसालिनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ ओ माने दाननो गोनां जादों ओ गोदोनि समावहाय जोङो ओ गोबां गाज्रिमोन दा बेफोरबायदि स्कुल कलेज मेडि खेल बायदि बायदि गैयिनि थाखाय माने जोंहा गोबां ओ जेंनानि गेजे जेरजों ओ सौसिलांनांगौ जायोमोन बिनिद नि थाखाय ओ माने गोदोनि समावहाय बिफां लाइफां थानायाबो गाज्रिमोन आरो ओ थानायाबो गाज्रिमोन आरो थायैयाबो गाज्रि होननानै जोङो मिथिगौ आरो दानि बेलायावहाय जोङो जोंनो नांगौ जानाय बेफोरबायदि ओ ओ नांगौ जानाय ओ स्कुल कलेज फरायसालि मेडिकेल बायदिनि थाखाय जोंहा ओ जायगानि था थाखाय जोङो जायगायाव थानाय बे बिफां लाइफ बिफां एबा बायदि बायदि गोल खौ जोङो दानफायनो गोनां जादों। बेफोरबायदि। फरायसालिफोरखौ बानायनो थाखाय। बेनि थाखायनो जोङो। बेफोरबायदिखौ आबहावानि बिफां लाइफां फोरखौ जोङो दानस्रांनांगौ जायो। बेनि थाखाय जोङो आबहावायाबो। गुबुंले जायो आरो जोङो। दानि बेलायावहाय गोबां। गाज्रि आबहावानि गेजेरावहाय जोङो हाबसोमनानै दङ। दानि दिनावहाय जोङो आबहावा गाज्रि जादों गोबां गिदिर गिदिर खारखाना बायदिनिफ्रिय ओनखारनाय उखुन्दै। बायदि बायदि लेथ्रा दै बायदि बायदि रोखोमनि गारि जेरै डिजेल गारि पेट्रल गारि बायदि रोखोमनि। उखुन्दै बेफोरो आ बहावखौ गोबां गाज्रि खालामो आरो। आरो हा जावखानाय हाजो जावखानाय। बायदि रोखोमनि हाखर दैखर जावनाय। फोरनिफ्राय जोंङो आबहावाया गुबुंल जायो आरो। बिदिना दै मानास सोमजियो बेफोरनिफ्राय आरो हाजोनि हाफ्रा हायेनाव फैनानै दंग' दैमा दैसा बायदिफोरखौ फबफैयो। आरो लोगोसेयैनो दानि बेलायाव। जोंनि सोरगिदिं बाहायबाय थानाय जि जोंनो जोंनि दानि नांगौ जानाय बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बायनाय फाननायफ्राव जेरै बाहायनाय प्लास्टिक। मेथाइ प्लासटिक आरो पेबसि लोंनाय बथल बायदि बायदि रोखोमनि कल्ड्रिंक बायदि बायदिफोरनि। रोखोमनि प्लासटिक आरो। बायदि रोखोमनि गाज्रि गाज्रि रोखोमनि जिनिस बेफोरबायदिया माने। जोंनि आबहावाफोरखौ माने। गोबां गाज्रि खालामदों आरो लोगोसेयै बेफोरबायदिखौ साफा खालामनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो प्लास्टिक बायदि बायदिफोरखौ जोङो दाबसे जायगायावनो गारनानै बेफोर बेखौ जोंङो फोजोबस्रांनानै एबा सावनानै फोजोबनो हायो आरो ओ लोगोसे बाहायालासिनो इलेक्ट्रिक गारि जेरै ओ चार्ज होनाय कारेन्टजों चार्ज होनानै ओ सालायनानै बैफोर आबहावानिफ्राय जोङो गोजानाव आरो लोगोसेयैनो ओ जोङो गोदोनि समफ्राव बेफोर बायदि गारि बेफोर मोननो हायामोन बा बेफोर बायदि गैयामोन बेनि थाखाय जोंहा गोदोनि आबहावाया जोबोद मोजां साखोन सिखोनमोन लोगोसेैनो दानि मुगाफोरावहाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय एबा न' बां लुनायनि थाखाय ओ जोङो गोबां आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ‌ लोगोसेयैनो हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय दानस्रांनाय उम लामा सामा बानायनो थाखाय गोबां गुवार गुवार हा हाग्रा एवस्रांनाय बायदि‌ बायदिफोरनि थाखाय ओ माने आबहावाया गुबुंले ओ जायो आरो जोंनिया नोंथाङा बो दायो ओ बिथांनि सोरगिदिं मा बायदि आबहावाया बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै नोंथांआबो
नोंथाङाथ' जोबोद मोजांङैनो गासैखौबो बुंलांजोबखाबाय अब्लाबो आंबो फंनैसो बुंनो सै सान्दों आरोना माने आं आबहावा गुबुंले जानायनि बागै माने आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जोंनि आ आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर पेक्ट'रिफोर कारखानाफोर बिनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर आरो लेथ्रा लेथ्रा माखासे गलांनाय मा होनो गेस गोनां मुवाफोरनिफ्राय हानिफ्राय गाज्रि गाज्रि खफ' ओंखारबोनाय आरो गोबां गारि पेट्रल सावनानै गनाय उखुन्दैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर गारि मथर सालायनाय गोबां गिदिर गिदिर गारि बानायनायनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरनि गेसफोरजों जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानो हमबाय आरोना आरो गोबां आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय फेक्टरि बानायबाय बिनि थाखाय आरो सुबुं अनजिमायाव गोबां बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ हाग्रा बंग्राफ्रा खम जालांगासिनो दङ बेखौनो दा हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्राङै दानस्राङै न' लुनाय आरो गिदिर गिदिर कलेज, हस्पिटाल बेफोर बानायनायनि बागै बिफां लाइफाङा खम जानायनि बागै जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानो हमदों आथिखालाव आरो गोबां प्लास्टिकनि बथल प्लास्टिकफोर पेकेटफोर दिहुननानै माने बे हायावनो गोबां गारलाबायनायनि जाउनाव हायाबो हासार ओ बेफोरबायदिनो प्लास्टिकनि थाखाय जालांनायनि जोंनि आबहावाखौ गोबाङैनो गुबुंले जानाय नुनो मोनदों। आथिखालावहाय आरो गोबां माने
आरो
औ औ
ओ औ औ नोंथां औ। नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा? आङो माबा सोदोबानो फैलायलाङा। नोंथां
औ
नोंथाङानो दे फंनैसो फोरमायबावदो अब्ला।
आबहावाया दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ सोलायबोबाय आरो गोदोनिफ्रायहाय दासिमहालागै। सोलायबोनायखौ जोंहा नुनो मोनो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गोदोनि बायदि थायाबाबोथ' जाला नालाय जोंहा ओ गोदोनि बायदि थायोब्ला जोंहा बेफोरबायदि दानि बायदि जौगानायफोरखौ जोंहा नुनो मोननाय नङामोन। बेनि थाखायनो माने ओ जोंहा गोदोनि बायदि थाबाबो जाला आरो दानि बायदि थायो बाबो जोंहा एसे मोजाङै साबधानै थानांसिगौ आरो। गोदोनि बायदि थायोबाबो ओ जौगानाया जौगानाया जोंहा फैयामोन गोदोनि बायदि थायोमोन ना जेरै लामा सामानि जौगानाय न' गावनि जौगानाय रा नाय बायदिफोरनि जिउगानिफ्राय जोङो जानाय नङामोन। आरो बेफोरबायदि ओ सोलायनायनि बेलायाव जोंहा आबहावायाबो गोहोम खोख्लैयो जेरै जोंनि आबहावायाबो गाज्रि जादों आरो ओ। मानसिनि ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओ। फरायनाय लिरनाय आरो मानसिनि न' बां बायदिफोराबो। सोलायबोजोबदों आरो।
औ नंगौ।
औ। दे होमबाना गोजोननाय थाबाय। खिनथादो।
औ नोंथांनिसिमबो फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोबोदैनो।
ओं ओं।